खोनादोंं
हेलौ
औ खोनादों हेलौ
अ हेलौ नोंथां
औ खोनादों
अ माने जों दा आबानसा सायाव रायलायनि दसे
औ
खोनादों ना
औ खोनादों
अ आ ओ आथिखालनि आबाव ओ टाउननि भाराखौ ससे बुंनानै
दा खोनादोंना
हेल' रनेेल
हेल' खोनादों दा
अ हेल'
औ दानि
खोनादों ना
औ खोनादों
हेल'
औ औ खोनादों
खोनाबाय ना
औ खोनादों
हेल'
खोनादों खोनादों दानि आबहावायाथ' मोजां नङा औ खोनादों
हा अ आबहावानि सायाव रायलायगोन जों दा। खोनादोना अ ओमफ्राय जोंनि आथिखालनि